हेल'
हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि नामा? नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
अ दायो औ फ्रियानो दंथ'यो आं दायो।
अ बिब्दिब्ला जोङो ओ मोनसे टपिक लाना सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो संनाय रोखोमफोरनि बागै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ।
ओ गिबियावनो जोङो संनाय रोखोम बुङोब्लाथ' ओ जोंनि गेजेराव सोलिबो नाय गोबां जाग्रा आदार दङ नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ बैफोरखौ जोङो जेनेबा जोबोद जोथोनै गोथावै संना जानो। जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ
हेल' नोंथां।
औ
फ्राम फ्राम एवखांनाय सिथोब सिथोब एवनाय जब जब बिदै होनाय लाव लाव बिदै होनानै संनाय मेनाय आरो सावनाय बायदि आदबजों जोङो मिलौदो खाजा बानाय बानायनानै जानाय जायो आरो। नोंथां जों जेनेबा बर' हारिनि दोरोङारि सोलिबोनाय बे मुहि हाबनाय जाग्रा आदारफोरनि संनाय खावनाय आदब फोरखौ जेनेबा जोङो एसे फोरमायनानै होनोसै। हमबा नोंथां।
औ औ औ जागोन।
अनला एंखुर ओंख्रिबोथ' जानाय जायो जों नङा होमबा नोंथां?
औ औ हेल' नोंथाङा खोनादोंना औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ नोंथां खोनादों आङो।
बिदिबा नोंथाङानो।
हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
औ आङो गिबियावनो जेनेबा अनला एंखुर ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै फोरमायनो होनसै नामा? नोंथां
औ औ जागोन दे।
जोङो जेनेबा गिबियावनो अनला एंखुर ओंख्रि संनो थाखाय जोङो। जखा बायदियै दै लानानै अरदाबनि अराव जाननानै फुदुंना लानाय जायो आरोना नों। नोंथां
औ नोंथां।
औ जेनेबा जोङो दै दुंगौ मानि माइरंनिफ्राय जावख'नानै देनाय एंखुर बेखौ जोङो जखानि उवालाव होनानै जेनेबा खुस्रबनानै। जावनानै लानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ बेनि उनाव जोङो फुदुंनाय दैया जेब्ला ग्लाब ग्लाब गोदौनानै। लायो अब्लानो जोङो थियारि खालामना लानाय जेनेबा एंखुरखौ थौआवहायो होस'नानै। माने खादौजों एरना होनाय जायो आरो ना।
औ औ
खादौजों एराब्ला बे गोदोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
उ औ बिनिफ्राय जोङो एरनानै होनाय जायो बेबायदिनो जोङो अर सुनानैबो होबाय थायोब्ला मोनसे समाव जों जोङो जेनेबा एंखुरा ओंखाम बादि रुइनाय ओंख्रिया आमथा आमथा जानो हमोना नोंथां बिदिब्ला।
औ औ।
संख्रि बानलु हालदै मस्ला आरो जोङो गंगार दुुनदिया होनानै मोजाङै जाबहोनानै संख्रि साखिनो खाङो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ जोङो बेबादिनो ओ बे ओंख्रिजों गुदुङै गुदुं ओंखाम जानो हायो आरोना नोंथां।
ओ बिबदि जोङो बेजों लोगोसे जोङो नायोबा गांजेमा बाथोन थायोब्ला साबसिन खहाबबावो आरोना नोंथां।
औ औ। हेल'? औ नोंथाङा
हा नोंथां?
खोनाबाय दासो।
औ औ। जेनेबा बर'नि बे जाथाव ओंख्रिखौ बांसिनै ओ जोङो दैज्लां बोथोर एबा आसिन दान आव मैगं गैयि एबा अखा जि हानाय समाव जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बे ओंख्रियाव जेनेबा जोङो थाव होनाङा एबा थाव होनाय जाया आरोना नोंथां। ओ एसे खार दै होब्लानो जायो एसे रिमोननायनि थाव आरोना नोंथां।
औ।
ओ जेनेबा होनाङै ओंख्रि जानायलाय
थाव होनाङै ओंख्रि जानायलाय जेनेबा जों गोदोनि समाव बिमाइया बिबोनायखौ बोसोन होनाय बाथ्रा दङ आरोना नोंथां।
औ जोङो जेब्ला बै बाथ्राया जाहैबाय जोङो बेखौ जोङो गोदोनि आजै आजैनिफ्राय जों खोनानाय बादिबा बेखौ जेनेबा ओ माहाजोन जानो अनला एंखुरलै बानायसो होननाय मोनसे बा ओ बाथ्रा फाव मोननाय जायो आरो। ना जों नोथां।
औ नोंथां औ।
औ जोङो बेनिफ्राय जेनेबा बेजों लोगोसे बा ओ एसे बिबांनि नारजि सिप्लेना होयोब्ला साबसिन जाबावो आरोना।
औ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो बे ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रि होननानै बुंगोन।
औ नोंथां।
औ जोङो जेनेबा बे ओंख्रि खौ जोङो बर'नि बर' हारिनि मिलौदों ओंख्रि आरो हारिनि सिनायथि नेरसोन होननानै जों बुंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेनिफ्राय जोङो नारजि दोलोबो मोननाय जायो आरोना नोंथां?
औ नोंथां।
औ गिबियावनो जोङो जेनेबा नारजि दोलो संनो थाखाय जोङो ओ जखा बादायै फोराननानै जोथोन खालामना दोननाय नारजि गोरानखौ खख्लानिफ्राय खख्लानिफ्राय दिहुनना मोजां बिजिरनानै जोङो जेनेबा बाल थिं एबा बे रोखोमनि आइजेंआव रुइनाय बायदि हरसे सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेनेबा जोङो बेखौ मोनाबिलियाव सोमना दोननाय जायोब्ला नारजिखौ अखानाय फुङाव मोजाङै सुनानै खेबना लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ औ दानिया जेनेबा जोङो बे सेबनानै लानायखौ जोङो थौआव बबेबा ओंख्रि संग्रा सारायाव जोंङ लानानै अरदाबाव जाननानै खारदै होनानै ओ एवनो नांगौ आरो ना। गिबियाव एवग्रोनायसो जायो जों बेखौ बिदिनो जेनेबा दान्दि ससे दान्दिसे एवखांनायनि उनाव जौखा बायदि बि जोङो दै होनानै रुनो नांगौ आरो ना बेखौ
औ औ।
जेब्ला रुनाय नारजिया गुरै जायो अब्ला जोङो जेनेबा सागंजों गोसो होनानै ओ गेब्लेजासिम बेखौ सानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
हेल' औ खोनादों ना?
औ।
औ खारदैया जेब्ला खम जायोब्ला
हेल' नोंथां। हेल'। नोंथाङा खोनादोंना? हेल'।
हा। हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
औ थाब थाब खोस्लिजों जोङो जेनेबा एरबाय थानो नांगौ नङाब्ला गोदोनानै खामो आरोना थालायाव।
औ।
ओं जेनेब जेब्ला ओंख्रिया मोजाङै जबोब्ला जोङो बेखौ ओ संख्रि साखिनानै खांनो हायो आरोना नोंथां।
ओ जे बेनो जाबाय जेनेबा नारजि दोलो ओंख्रि आरोना नोंथां। औ गुदुङै गुदुं हायखांना जोङो जायोब्ला बेखौ जोब जोबोद मिलौनाय मोनो आरो ना।
औ।
औ जोङो जेनेबा बुंनो हायोाय खायसे मानसिफ्रा जेनेबा गो मोजां गोजां दोननानै साननै गाहामसिम जायो आरोना बे बे नाय नारजि दोलो ओंख्रिखौ
औ औ।
बेनिफ्राय जोङो बे मिलुदो नारजि दोलो ओंख्रिखौनो ओ रावबो गारला गारलाबाया आरो दोना नोंथां मानो होनोब्ला बे नारजि दोलो ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो नालाय
औ जोबोद गोथाव माने बे ओंख्रिया
उम उम।
ओ जोङो जेनेबा आथिखालावथ' बर' हारिया बे मिलौदो ओंख्रिखौ अमा मेजेम आरो नाफाम होनानै गोथावसिन मुं जि हाबनाय ओंख्रि महरै जानाय जायो आरोोना नोंथां।
औ।
नारजि ओंख्रि होनब्लाथाय जोङो जेनेबा बयबो जानो लुबैखायो।
औ औ
बे नारजि दोलो ओंख्रियाव जोङो रन्दै होनानै सङोब्ला गोथावसिन जाबावो आरोना नोंथां
औ औ
औ मख'जाथ' जेनेबा बे नारजिखौ जोङो भाद्र दानाव फाथो गोबोै एबा बा फाथोगोखा दाननाय समाव बिलाइखौ खानानै न'आव लाबोना एवनाय बा खफ्रियाव बेखौ फोराननानै गोरानथार खालामथार होननानै थुरि एबा बाथानि हेबनाय खख्ला एबा आथिखालावथ' बेखौ सिमेन्ट बस्थायावसो सोनानै दोननाय जायो आरोना नों
औ औ
जानो लोङो जेनेबा जानो गोसोब्लाथाय बे संरैखा खालामनाय ओ जिथु आगजुआव दोनो जों बिनिफ्राय दिरुननाय जोङो ओंख्रि संनानै जानाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोथां
औ नोंथां मोजाङानो दा समाबो जाना फैबाय जोङो उननि समाव गोबाङै सावरायसिगोन ओ जोङो दायो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ एसेयावनो दोनथ'नोसै
औ औ